हेल' नोंथां
हेलौ।
औ
हेलौ ओ खोनादोंना नोंथां?
नोंथां।
औ। नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो होननानै आं ओ सानबाय औ खोनादों ओम। हेलौ
औ। खोनादों नों। थां।
औ खोनादों खोनादों नोंथांनाव मोननैसो सोंथि सोंनो होननानै आं सानबाय ओ जोंनि जिथु ओ सुबुंफोरा थांना थानो थाखाय बायदिसिना फालांगि खालामनो गोनां जायोना
नंगौ नोंथां।
नोंथाङा माबायदि होननानै सानो
ओम गावनि थांना थानो जों माबा मोनसे एबा फालांगि खालामनानै जानो गोनां जाखायो जेरै- जोङो बेफार फालां-